खलुमबाय नों
औ औ औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो?
अ दङ' दा आङो जिरायनानै दङ'।
आं नोंथांजों जोंनि बर' समाजावहाय माबायदि जिउ खुंदोंमोन बा खुं खुङो बेनि सोमोन्दै आं इसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दोङोब्ला सावरायजागोन दा?
औ सावरायनो हागोन नोंथां दे सावराय।
औ दा जोंनि बर' सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला आथिखालनिखो जों दोन्थ'नानै जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जों जुदि नायहरनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोराहाय जोबोद गोसो बोलो होनानैहाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जों जिउ खुंबनायखौ नुनो मोनो। जोंना बर' हारियाहाय हारिमुनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जबोद आलादाखा जोंना हारिमु मुवाहाय गावनि आंगो दंखायो गाननाय-जोमनाय, दानाय-लुनाय
अ
बुंनो थांबाथ' जोबोर आलादाखा नाथाय मावनानै जानायनि सोमोन्दै गिबियावनो ओ आं बुंग्रोनि इसे इसे जेरैहाय जोंना आथिखालावथ' दा साख्रि बाख्रि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय जि जा जिउतु दा गोबां साख्रि बाख्रि मावनानै जाबोनो रोंबाय नाथाय गोदो गोदाय जों साख्रि मावनायनि बिबाङा जोबोद खममोन मानो होनबा रोंगौथि गोनां सुबुंबो जोंना गैयामोन। सख सुबुं फोरा न' न'आवनो थानानै आबाद मावनानै जायोमोन गोबां गावनि थैखौ गावनि गोल थैखौ बाहायनानै गावनि गोलोमदैखौ बाहायनानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खुङोमोन जेरैहाय आबाद आबाद मावो सान्दुं अखा मोनथिया जासे जोंना माइनि आबाद गमनि आबाद बेसरनि आबाद बायदिसिना मैगं-थाइगं, लाइ-लाफा बायदिसिनानि मैगं मैगं-थाइगंनि आबाद खामनानै गाव गावनि जिउखौ खुङोमोन लोगोसे जोंना आइजोफोराबो अमा फिसियोमोन हाजासे अमा फिसियो बेफोरखौ फाननानै रांखान्थि बिथिङाव गावसोरखौनो सामलायनो नाजायोमोन लोगोसे मोसौआबो जोंना गुबैथार मानो होनबा गोदोसो गोदोथ' ट्रेक क्टर बेफोरबायदि मेसिन जेबो बिगियानारि बिथिङाव जौगायाखैमोन नालाय बेफोर जों मोसौ मोसौजोंनो हालेवोमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बे मोसौनि गोबोरखि खौनो आबादावबो बाहायोमोन बिदिनो फाननाय बाहायनाय गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव गाव गावखौनो सामलायनो नाजायोमोन मोसौ बोरमा मैसो आरो बेफोरनिफ्राय मोननाय गाइखेरफोर लोगोसे अमा फिसिनायनि अनगायै गोबां जों नुनो मोनोमोन जे जौ सावनानै बा सेरेब सावनानैहाय गावबा गावनि जिउखौ खुंबोयोमोन दा बे जों बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलावहाय जोंनो सनमान होलायनाय गिदिर उनदै मान होलायनायनि गेजेरजों न'खरखौ खुंबोदोंमोनबाबो समाजाव बोदोंमोनब्लाबो नाथाय बेनि गेजेरावनो जोबोर जों एना एनि जालायनायखौबो जों नुनो मोनो। मानो होनबा गोबाङानो जोंना जिउखौ खुङोमोन जौ सावनानै न'खरफ्रोमावबो जों नुयो जौ सावनाय बे सावनायखौ जों नुनो मोनोमोन, दा बेफोरबायदियाव खायफा खायफाया गावखौ सामलायनो हाया सानस'नो हाया जायो न'खराव दावराव दावसि बायदि गथ' गथाय बर' हारियावबो बर' सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि गोजोननाय गैयि जिउ खुंनाय खौबो जों नुबोयोमोन नों
औ औ औ
दा बेफोरो जोबोद जोंनि बर' हारिनि मोनसे लाजिनो गोनां खोथा बायदि नाथाय जोङो हारिमुनि बाग गै बुंनो थाङोब्ला जोंहा हौवाफोरानो जा आइजोफोरानो जा जोंना जोबोद मावनायाव आखा फाखाखामोन जोंना दानाय लुनायनि बिथिङावानो जा हौवाफोरनि रायदों सानद्रि जेखाइ खबाय बायदिसिना हेबनायावनो जा बिथांमोनहाबो जोबोद गोरोंखा आइजोफोराबो जोंना ना गुरनानै जिउ खुंनो हायोमोन जिउ खुङोमोन लोगोसे बेनि अनगायैबो सि दानानै मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोरखौ खुनदुं थुननानै गावनो गाब होयोमोन गावनो गाब होनानै गावनो जि दानानै गावनि फिसायफोरनो आरो गावनि गथ'फोरनो आरो गावनो जोमोमोन गानोमोन लोगोसेनो जोंना बर' हारिनि दामग्रा देग्रा आइ दामग्रा देग्रा आगजुफोर बेफोरबो जोंनियाहाय जोंना आंगो दंखायो। जायफोरखौ जोंना फोरबोफोरावहाय जोंना बाहायोमोन मेथाइ खननानै बर' समाजावहाय बर' सुबुंफोराहाय जोबोद रंजा बाजानि गेजेरजों फोरबो लायै फोरबो जिउखौ खुंबोनायखौ जों नुनो मोन लोगोसेनो बाथौ थौ धोरोमनि बागै बुंनो थांबावोब्ला जोंना गोदोहाय बाथौ धोरोमाव ओमफाय जोंना बोलि होनाय दाउसा बायदिसिना बोलि होनायफोरखौ जों बाथौ गुदियाव बोलि होनायखौ नुनो मोनोमोन दा बेफोरबायदिनो जोंनाहाय गोबां बिथिङाव नाथाय दा आथिखालाव गोबां बिथिङावनो जौगाबोबाय सोलोंथाइ बिथिङावनो जौगाबोबाय नालाय दा जोङो नायनो थाङोब्ला गोदोनिया माबायदि जि जिउ। खुंदोंमोन बर' समाजावहाय दा माबायदि बर' समाजाव। जिउ खुंदों बेखौ जों जुदि रुजुनो थाङोब्ला गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। थां। होनना बुङोब्ला रोंगौथिया बारायनाय लोगोसेनो गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि जौ फाननाय। जौ सावनाय बायदि हाबाफोरखौ गारबोनो हमबाय।
औ।
दा न'खरफोराव नांलाय खमलायाबो जोंना खम जाबोबाय बिनि थाखायनो। गोबाङानो गोजान गोजानाव फरायहैबाय। साख्रि लाबाय मोनसे गोजोन थासारि बिगियानखौ आजावनानै मोनसे। गोजोन थासारिजों जिउ खुंबोनो हमबाय आरो। नोंथां लोगोसेनो फराय बिथिङाव जौ -गादोंबाबो गोबां बिथिङाव जौगादोंबाबो नाथाय आथिखालनि समाव मोन‌से। गाज्रिया जाहैबाय मा जोंनि हारिमुनिखौ सिबिनो जोंनि दामग्रा-देग्रा जों जोंनि बाथौ दोहोरोम बायदिखौ जेरैहाय जोङो गोदो मान होयोमोन। सिबियोमोन दा बेफोरखौ नाथाय बावगारलांनो हमदों सुबुंफोराहाय। दा बेनिखायनो फारसेथिं मोजां जादों। होनब्लाबो फारसेथिं जोंनाहाय खैफोद गोनां जानानै फैदों आरो ना नोंथां। मोननैखौबो बुंनो थाङोब्ला दा जों गोबाङानो जों ना गुरनानै जानाय।। खौ जों खायफा खायफा गामियाव नुयोबो गोबां गामियावनो गोमा बोनो हमदोंसै आइजो जोंनियाहाय गोदो हौवाफोराहाय बायदि जेखाइ खबाइ हेबनायफोरखौ सान द्रिफोर हेबनायफोरखौ जों नुदोंबाबो दा गोबांखौनो जों खम नुसै। स' बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायनाय फैदों जाय सोलायनाया जोबोर मोजांबो। आरो खायफा सोलायनाया जोबोर गाज्रिबो आरो दा बेफोरबायदिनो। जोंनि बर' समाजावहाय बर' सुबुंफोराहाय मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों जिउ खुं -बोदोंमोन आरो दाबो खुंगासिनो दं दा नोंथाङाबो बेनिफोरनि बागैनो आंनो एसे। एसे माबाफोर बुंथिनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन जोंनि। बर' सुबुंफोरा थांनानै थानाया गोदोनिफ्राय दानिजों। बिराद आलादा जाबाय गोदो समाव जोङो बर' सुबुंफोरा गामि जेनेबा बिफां-लाइफां। बिफां गोनां दैमा-दैसा सेर बेफोराव सोमखोर बिदिफ्राव संसार जानो मोजां मोनोमोन नाथाय आथिखालाव दाथ' जोङो बांसिन बर' सुबुंफोरखौबो गामि बिदिफोरखौ गारनानै टाउन सहरफोराव। संसार जाफैनायखौ नुनो मोनबाय बेफोरनि गामिनिफोरखौ। गारनानैहाय बेयो मानि थाखाय जादों होनबा जोङो सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय दा बर'नि सुबुंफोरनि संसार जानाय बा थानायफ्रा। सोलायनो हमबाय सिगाङाव सिगां समाव जोङो सोलोंथाइ गैयै समाव। बांसिन गामि ओनसोलफोरावहाय बर' सुबुंफोराहाय जेरै दैमा सेरफोराव थानानै जानो मोजां मोनो मानि थाखाय होनोबा बिसोरो ना साम' खांख्राइ बिदिखौ ओरैनो मोननायनि। थाखाय
औ।
जानो थाखाय ओमफ्राय हाग्रा खाथि माने हाग्रायाव जेरै मैगं हाग्रानि मैगंफोरखौ खानानै ओरैनो मोनो बिदिनो जानो थानो। बिदिनो ओमफ्राय दु दुब्लि फोथार जेरै बेफोरावहाय जोङो आबाद मावनानै जानानै थांनानै थायो नालाय। बिनिखायनो बिदिफोराव थानो मोजां मोनोमोन आरो सिगाङावहाय। दाथ' सोलोंथाइ मोननानै बेफोरो सोलायबायानो सिगां समाव जोङो आबाद मावनाय आबाद मावनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानग्रोदों सिगां समाव जोङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों नांगोलजों जेनेबा मोसौजों जुरिनानै हालखौ एवोमोन नाथाय दानियाव आथिखाल आथिखालावहाय बेफोरो सोलायनो हमबाय जेरै दा ट्रेक्टर पावार टिलर बायदि आरो बे फोरखौ बाहायो आरो हालेवनो थाखाय बेनि अनगायैबो दा जोङो सिगां समावहाय बिराद सान्दुं गोसा यावनो जोङो जिग' जिग' मानसिफ्रा आखाइजों फुनानै गायोमोन आरो दा गोबां सोलायनाय लाबाय। दायोहाय दिनै माइ गायनो थाखाय मेसिनबो ओंखारबाय जेरै गायनाय हालेवनायावबो इजि जाबाय ओमफ्राय गोरलै जाबाय आरो गायनायावबो गोरलै जाबाय आरो बेफोरहाय बेनि अनगायैबो जेब्ला गायखाांगोन अब्ला आदा माइ हानाय माइखौ जों हायोना बे हानो थाखायबो जोङो जेरै आखाइजों खासिजों हायोमोन नाथाय दा गोदान जेरै हाग्राया आलदा मेसिन हाग्राजोंबो दं आलदा इदि माइ
मा होनो माइजों जेरै मारा होखानायबो मेचिन बिदि ओंखारबाय आरो ना सिगाङावथ' जों हानानै लाबोनानै बिराद खस्थ'यै जेनेबा मोसौनि गारि थेलाफोरजों रोगायोमोन खायफाबा बावखाजों बाननानै रोगायोमोन आरो ट्रेक्टर फोरजों रोगानायखौ नुनो मोनो आमफ्राय माइफोरखौ जोङो मोसौजों जिग' जिग' मारा होयोमोन दाथ' ट्रेक्टरफोरजों होयो दा सोरबाबा दडायरेक्ट दुब्लियावनोहाय मेसिनजोंनो मारा होनानै लाबोफायो दडाइरेक्ट माइखौल' लानानै फैयो दानि गोबां सोलायनाय जाबाय आरो जोंनि बर' समाजनि रायजो जानायफोरा आरो संसार जानायफोरा। बेनि अनगायैबो सिगां समाव जोङो गाननाय जोमनायखौ होननानै बुंनो थाङोबा सिगां समाव जों बिराद बर' आइजोफोरा गावसोरनि गाननो गानग्रा जे दख ना बिसोरहाय जोङो गावनो बिराद खस्थ'यै दायोमोन खुन्दुं लुसे लुनानैहाय बेफोरखौ जेरै एम्फौ एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनानै बे बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै सोंनानै जिफोरखौ दायोमोन। आरो बे दानो थाखाय जोंनो माखासे खुन्दुंफोर नांगौ आरो आलादा आलादा कालारनि नांगौ जायो। बेफोरखौहाय जोङो मि थिंगायावनो बुथुमनानैहाय बिफांनि बिलाइ रोदा बिगुरफोरजोंनो सोमनानै आलादा आलादा कालार खालामना बानायनानैहाय जोङो जिखौहाय दायोमोन आरोना फ्राय दानिया दानि मुगायावहाय फुजि दानायाबो अनेकनि मेसिन जेरै आलादा आलादा अइभिंफोर गोबां रोखोमनि दिनै आलादा आलादा खुन्दुंनि मुगानो फाट बायदिसिना आलादा आलादा दखनाखौ मोनसै बेफोरोखौ मानो‌ जादों जेरै मेसिन सोलोंथाइ मोननानै जौगानायनि जाहै दा बेराद आलादा आलादा दख'नाफोरखौ मोनो आरो
बे बेनि अनगायैबो खालार जेरै खुन्दुंनि गाबफोरखौबो दाना जेरै मासराइस माइदि गोनां बेबायदि आलादा आलादानि आरो आलादा आलादा कालार नि मोननो थांसै आरो।
दख'नाफोरखौबो जेरै मोनो जेरै दानि दिनावहाय बे जौगासिननाय जाबाय आरो गोदोनिफ्राय दानि दाजोंहाय खोनादों ना नोंथां औ औ औ औ बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि बर'फोरनियावहाय सिगांसिमाव दैज्लां समाव मा आबाद मावोननानै जायोमोन नाथाय ओमफ्राय दा दानि दिनाव ओ
खायफाबा बांसिन माइ आबाद मावनायाबो खम जालांबाय आरो ओमफ्राय मेसें बोथोराव जेरै सिगां समाव जोङो गामिफोराव माइ गायै समाव जेरै मेसें बोथोरावहाय गोराननि आबाद मावोमोन सबाय सिबिं बेसर फा फाथो बेफोरखौहाय मावनानै गोबां रां आरजियोमोन आरोना
बेनि अनगायैबो आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो बर' फोराहाय जेरै दाउ, अमा बोरमा, मोसौ फिसिनानैबो गोबां रां आरजियोमोन आरो सिगांनि समाव सो लोंथाइ गैयैनि थाखायनो जेरै साख्रि बाख्रि मावनाय गैयैनि थाखायनो बिसोरो रांखौ मानिफ्राय दिहुननो साननानै बिदि मावनाय जायोमोन आरो नाथाय दानि मुगायावथ' सोलों थाइ मोननानै साख्रि मोन मावबाय जोंनि बर'फ्राबो गोबां जौगाबाय ओ रांफोराबो गोबां आरजिनो हाबाय जेरै दस्रा जाथिफोरजोंबो जेरै ओ बादिनांनो हानाय जाबाय जेरै दसा माज जाथिफ्राबो गोबां बुरजा लेखा फरायोमोन फरायनानै गोबां गिदिर गिदिर साख्रि मावो जोंनि बर'फोराबो जेरै दस्रा जाथिफोरजों जुजिनो हानाय जाबाय आरो गोबां बुरजा बुरजा फरायबाय बर' सुबुंफोरा जेरै सोरबा आइ पि एस अफिसार बायदिफोर गोबां गिदिर गिदिर साख्रिफोरबो माव बोबाय जेरै पुलिस आर्मि जेरै बेफोरबो जोंनि बर'फ्राबो दा मावसै आरो सिगांनि समावथ' खममोन